औ खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों। ओ।
मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
ओ नै आं दासो ओंखाम जानानै जिरायना दङ।
औ आंबो नै ओरैनो
उम
जिरायना दङ।
औ। ओ नों थाङा फ्रिबा ओ जों सानैजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां। फ्रि रायज्लाय जागोन। मा आयदानि सायाव नोंथां?
ओ दायो जोङो ए आइ नि सायाव रायज्लायनोसै खोमादां?
औ जागोन नोंथां।
ओं। ओ दा उम ए आइ होनब्लाथ' दायो जोंना आ ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन होनोना?
औ नोंथां होनदों।
माने दा बिराद ओ माखासे आयदायाव बियो जोंनि खामानि हाबा हुखाफोरखौ गोरलै खालामबोगासिनो। आरो माखासे जेन'बा ओ नोंथाङा मा सानो आं ए आइ फैनानै जोंनि लाइफाव ए आइ आ माबायदि गोहोम खो लैदों बा माबायदि नोंथाङा बेखौ ओ मा सानो माने जोंनि लाइफाव बियो मोजां जागोन बा जोंखौ खहा खालामगोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। दा जों गिबियावनो ए आइ। ए आइ होनब्ला मा बुस्थु बेखौ मिथि नांगोन आरो ना। नोंथां ए आइ माने आट टिभिसिलिं टिलिजेेन नङा होमबा? जायखौ जोंनो बुंनाय जायो हिउमेन बेन्स। ख्रुयबो एड फान्स माने जोंनि हउमेन बेन्सा बेस बां खामानि मावो बेनिख्रुइ बांसिन माने खामानि मावनो हायो आरो ए आइया
औ
ए आइ खौ मोनसे डाटा बेसजों दाजानाय आरो बायदिसिना जेनेबा बिजाब बा जेखि जाया सर्सेस इनफरमेसनफोरखौ लानानैहाय बे ए आइ खौ बानायनाय नङा होमबा दाब ए आइया जोंनि दा नै सोलिबाय थानाय जुगाव मोजांखौ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां खामानियावनो हेल्प होदों आरो नोंथां। जेरै बायदि दा खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां
खम ओ खौरांफोरखौ जों बुथुमनो हायो आरो। बे ए आइ नि गेजेरजों। जेरै बायदि गुगुल क्रमखौ ला गुगुल क्रमाबोथ' गावनि एक्सट्रा ओ इ आइ दङ नङा होम्बा नोंथां?
औ नंगौ।
बिथांमोना बो बिदि ओ ए आइ खौ बाहायबाय जायनि थाखाय जोङो बेवहाय माबा मोनसे ओ जा थाइनि सोमोन्दै नायबिजिरनो गोसोब्ला सार्च खालामबा जों माने ए आइ निफ्राय नो मोनो आरो खौरांफोरखौ।
दा बेफोराव ए आइ आ जोंखौ खुब मोजाङावनो माने हेल्प होयो आरो। गोदोबा मा जायोमोन मायबा मोनसे एनस सारखौ जोङो नायगिरनो थाङोब्ला अबेबा मोनसे साइदआव हाबै हाबै नायनांगौ जायोमोन ना
औ औ
दा बे ए आइआ जोंखौ मा खालामो कुइसनखौ होयोब्ला कुइसननि एन्सारखौ डाइरेक्ट लिरनानै होयो आरो जुदि बेयो साइडआव गैयाब्लाबो बियो माने मोनसे एन्सार बानायना होगोन आरो ए आइआ नाथाय गोदो बा मामोन गोदोबा बे एन्सारा दङ कुइसना दङब्लासो एन्सारखौ नायगिरना मोनगोन नोङो बिदिमोन आरो साइडआव दा बेफोर फैनायनि थाखाय इजि जाबाय ओमफ्राय जिखि जाया नोंथाङा मायाबाफोर मिथिनो गोसोब्ला ए आइ निफ्राय सोंनो हायो आरो जेरैबायदि नों दिनै बहाबा थांगोन नोंनाव दा इन्टारभिउ होनो थांगोन आरो नों बिथाङा सापस नोंनियाव दा कनफिदेन्सआनो गैया होमबाना नोंथाङा बे जेमिनि नाम जि एप्स दङ बेवहाय नोंथाङा बेनि बिखय सोंना लानो हागोन आरो आइडिया लानो हागोन माने माबादि माने कनभिदेन्स मोनगोन आं माबायदि ओ गाइड मोनगोन आरो बे ए आइ निफ्राय माने मोजाङै माने बुजायना हो आरो नोङो इन्टारभिउ होनो थाङोब्ला ओरै खाम ओरै खाम ओरै बुं गिबियाव ओरै खालामनांगोन बेफोरबायदि आरो बै बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला एयाया जोबोद मोजां आरो दानि जुगाव जों राव सोलोंनो गोसोब्लाबो ए आइ जों सोलोंनो हागोन नोंथाङा सासे टुटरनि गोनांथि गैया आरो माने खुब मोजाङै नों बिथाङा ए आइजों रायज्लायनो रोंनाय जानांगोन आरो ए आइ आ सासे हिउमेन बायदि आरो
औ
दा बेनि गेजेराव जोंनि गिदि खौ नायनो थाङोब्ला नोंथां ओ ओरैबादि आरो दानि जुगाव गोबाङानो बायदि रोखोमै सावगारि बायदि रोखोम रोखोमै भिडिअ बेफोर बुस्थुखौ माने दिहुनलाबायगासिनो आरो एआइजों सोरबाया सोरनिबा फटखौ लानानै सोरबाया सोरनिबा भिडिअखौ लानानै बेबायदिनो माने नंखाय खौरांफोरखौ माने एआइ निफ्राय दिहुननो हायो आरो एआइया नों जि बुङो बेखौनो मानियो माने उम
ओं
जि बुङो बेखौनो खालामो बेवहाय माने एडभान्स लेबेलनि माने ब्रेन जिथु मेलेम दङ आरो बे गोसोबायदि जि खालामनो गोसो मे बेखौनो खालामना होनो हायो नालाय जायनि थाखाय जों बा ओ ससे ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदि गाज्रि गोहोमफोरा गोलैबाय थायो आरो ओंखारबाय थायो आरो दा नोंथाङाबो बेनि बागै आरो माबाफोर जेनेबा निगेटिभ इनफरमेसननि बागै एसे मिथिबावोब्ला फोरमायनानै होदो बा नि मोजांखौबो फोरमायनो हादों
ओं ओं ओ जिखि बे ए आइ बा आर्टिफिसि सेल इन्टिलिजेन्स माने बियो ओ मोनसे बिराद दायो जाखां जाखांफुबाय थानाय मोन फेमास होननानै ओम जोंनि बे टेक्न'ल'जि बा ओम बिगियान आयदानि मोनसे गोदानै जा उम सोलिफुबाय थानाय गोख्रों मोनसे ओ ए आइ जिखुनु मोन बेयाव ओम ए आइबो गोबां एप्स दङ माने बेफोरावबो ए आइ नि इउस जायो माने ओ बेयो ए आइआ जाहैबाय माने गोबां बाहायनायावबो इजि आरो बेयो गोबां खामानिखौ बियो हारसिङै मावनो हायो आरो गोबां ओ स्पिड दाउ मावनो हायो बेबायदि आरो बे ए आइआ ओमफ्राय जोंनि जों माने ए आइ फैनायनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि टाइमाबो सेभ जादों ए आइ नि थाखाय माने जोङो माबा मोनसे गोलाव खामानिखौ जों ए आइ नि गेजेरजों बा अबेबा मोनसे कुइसननि फरे फरायसालिनि कुइसननि एन्सार हासारफोर फिननायफोर नागिरनायाव जोङो ए आइ नि गेजेरजों थाबैनो ओम जों नागिरनानै बा बुथुमनानै लानो हायो
औ
आरो जोङो जेन'बा माबा मोनसे सोलोंनोबा बा रोङाबा जोङो ए आइआव सोंनानै लानानै बेखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो ए आइ ओ जोङो ए आइ खौ मोजाङै बाहायनो रोङोबा जोङो माने माबोरै जोङो ओ मा मावबा मा जागोन बा मा ओ बेखौ मोनसे खामानिखौ मोनबेसे पइन्टाव मावनो हागोन मोनबेसे ओम माबोरै मावनो हागोन बेबायदि
बोसोन लानो हायो आरो
ए आइ आथ' बिदि खोन्थाजोबनो हायो बेफोरबायदि हेल्प लानो हायो आरो ए आइ निफ्राय ए आइ निफ्राय हेफाजाब मोननो हायो आरो बिनि फारसेथिं अ बुङोब्ला ए आइ आ माबायदि ओ जोंखौ खहा खालामनो हागौ होनबा माने बेफोरनो नोंथां बुंनाय बायदि आ माखासे दुथां मानसिफोरा माने ओम बिदिनो ए आइ नि औ ए आइ नि हेफाजाब लानानै बा ए आइ नि गेजेरजों बिदिनो ओ गाज्रि खामानि मावनाय बा मालायनि जे फट' बायदिसिना इदित खालामनाय ओ बिदि भिडिअ' औ इदिट खालामनानै होनाय बेफोरबायदि आरो उम गोबां ए आइ नि गेजेरजों गोबां गाज्रि खामानि मावनानै बे ए आइ आ बिदि बेनि बेफोरनि थाखाय माने मोनसे खहा ओ बेफोरबायदि मानसिया बिदिखौ ओ इउस बा बाहायोबा माने जोंहा खहा जागोन आरो बे मोनसे ए आइ नि दिसएदभान्टेज बा खहा आरो जोंनि थाखाय औ नोंथाङा ए आइ खौ बाहायनानै दायो माबायदि मोनदों आरो नोंथाङा बाहायफेरबायना बेखौ
उम एसे गुसुं समनि गेजेराव बुंनो सान्दों आरो
औ
ए आइ आ ओम जोबोद मोजां नोंथां नोंथाङा जुदि मोजाङै बाहायोबा बा मोजां खामानिनि थाखाय बाहायबा जोब- जोबोद मोजां आं बाहायदों ए आइ खौ ए आइ आ खोब मोजाङै गावनि जिथु बा मोजां सोदोब फोरजों माने फोरमायो आरो बाथ्राफोरखौ नोंथांनो जुदि सापस आंनो गुसुं समनि गेजेराव माबा मोनसे सोंथिखौ मिथिनो लुबैदोंबा बिथाङा गुसुं समनि गेजेराव आंनो फोरमायना होयो आरो माने जेरै लुबैयोै एरै ओइ फोरमायना होयो आरो बेनि थाखाय आं मोजां मोनो माने बेफोरबायदि गाइड लानो गोसो गोसोबा बा बोसोन लानो गोसोबा आं मालाबा समाव ए आइ निबो माने बाथ्रा खोनासङो आरो
ओं
जुगा माने ए आइ ए आइ जोंनो माने गोबाङानो आं मिथिनायाव गोबां सुबुंफोरा ए आइ बाहायगासिनो दं आरो जेरैबायदि न'आव ए आइ बाहायनाय न' सिङाव रावबो लोगो गैयाबा सोरबा हारसिं बेबायदि आरो नोंथां दा ओमफ्राय जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां
हा औ दे ओ दोनथ'नोसै होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थांसिमबो
औ